औ हेलौ हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना
औनो औ खोनादों
औ दे जोंहा ओ बर'फोरनि दोरोङारि हाबानि सोमोनदै एसे सावरायदिनि
औ जागोन
बर'फोरनि दोरोङारि हाबा होननानै बुङोब्लाथ' बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गोबां ओ आसार खानथिफोरनि गेजेरजों हाबाखौ खुंबोदों आरो दिनैसिमबो बेबायदि खानथिफोरखौनो बाहायनानै बर'फोरनि हाबा फोरखौ खुंबोनाय नुबोगासिनो दङ आरो ओ बर'फोरा गिबियावनो न'खराव हाबा जानो थाखाय सोरबाफोर मानसिफोर दङब्ला उ बे बैसो जानाय सुबुंनि थाखाय ओ हाबानि जगार खालामनाय जायो बेनि थाखाय गिबियावनो उ हौवा न'खराव हौवासा थायोब्ला बे हिनजाव
औ औ नंगौ
हाबानि थाखाय हिनजाव नागिरनो गोनां जायो गिबियावनो
औ
थाखायथ' हिनजाव नागिरनो थाखाय ओ गुबुन गुबुन जाय याव एबा गामियाव हिनजाव नागिरहैनायखौ नुनो मोनो जायखौ बर'फोरनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा फावनि गेजेरजोंबो फोरमायनाय जायो ओ बेनो जाबाय थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय
औ नंगौ
बे बाथ्रा भावनि गेजेरजोंनो न'खराव सोरबा हाबा गोनां हाबा जानो गोनां मानसि थायोब्ला ओ बे बाथ्रा फावखौ बाह बाहायनाय जायो आरो आरो बिनि था खाय माने बे हौवानि थाखाय हिनजाव नागिरनायखौ बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोनो
उम
ओ बर'फोरा हिनजाव नायनायाव ओ गामिनि गासै गाहाय गाहाय सुबुंफोरखौ थांनायखौ नुनो मोनो बेयाव बेबायदि हिनजाव नायनो थांनायाव ओ रानदि हिनजावफोर एबा बेबायदिनो बालनदा हौवा अ हिनजाव थैजानाय हौवाफोरखौ लांफानायखौ नुनो मोना आरो
नंगौ
बेजों लो-लोगोसे माखासे खोमसि फोथायनायफोर थानायखौ नुनो मोनो
औ
आरो बेबायदिनो हिन्जाव नायनो थांनायाव माखासे मुवा बेसादफोर लानानै थाङो जाग्रा मुवाफोर जाग्रा लोंग्रा बेफोरबायदिनो जाग्रायाव ओ ओ बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरबो संनानै लाङो ओमफाय बेनिफ्राय गाहायै जौ जौ बेखौनो गाहायै बर'फोरा बाहायो नालाय बेजोंनो माने सोमोन्दो खानाय खानायनि थाखाय मोनसे गोथार जाग्रा मुवा होननानै बेखौबो लांफानाय जायो माने बर'फोरनि गेजे-' राव जौ नङाब्लानो जेबो हाबाफारिया जाफुङा होननाय बायदि आरो बे जौखौ बाहायनाय नुनो मोनदों आरो आरो बे हाबा फारियाव ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिदिनो ओ गय फाथै धुप बेफोरबायदिखौ लांनाय खौ नुनो मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय बबेबा न'खराव हिनजाव दङ होननाय खो खोनायोब्ला बा सिख्ला हाबा जा जानो बैसो जानाय दङ होननाय खोनायोब्ला बे न'खराव हाबहैनानै ओ हिन्जावनि थाखाय ओ सोमोन्दो लाखिलायनो आखाइ बिहैनाय जायो
औ
आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन खान्थिफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ औ नंगौ
बै न'खराव रायज्लाय होनज्लाय ओ जोबथारनायाव बे हिन्जाव हिन्जावनि सोमोन्दोआ बै हिनजावनि न'खराव ग'नाय जायोना जाया बेखौ मिथिनो थाखाय ओ बिसोरनि न'खराव सोरनियावबा सोरनियावबा आसान थेबबोनानै गारबोनायखौ नुनो मोनो बे आसान थेबबोनाय खौ माने लाखियोब्लाथाय ओ बिसोरनि गेजेराव ओ हाबानि सोमोन्दोखौ जागायदो होननानै बुंनायखौ खोनानो मोनो एबा मिथिनो मोनो ओमफाय बेनि ओमफ्राय ओ जेब्ला हाबाखौ अ बै आसानखौ बै न'खर हौवानि न'खराव फिरायफिनगोन अब्ला ओ हाबाखौ गनायनाय गनायनाय जाया होननानै बुंनायखौ मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव खानथि बेफोरो आलादा आलादा जाबोयो ओमफाय बेबायदिनो जेनेब्ला बै न'खरावबो बै हौवानि न'खरनि सोमोनदोखौ ग'था गनायोब्ला एबा ओ बै हौवानि सोमोनदोखौ हिनजावनि न'खरावबो गनायोब्ला बिसोरनि हाबानि थाखाय रायलायनो ओ दाथा खथा थांनायखौ नुनो मोनो बे दाथा ख'थायाव थांनानै ओ हिनजाव बे दाटा खर्ताया हौवानि न' खरनिया हिनजावनि न'खराव थांनानै हाबानि सोमोनदो रायलायहैनायखौ नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे
उम जों
बेबायदिनो नोंथांमोननिथिंनि हाबानि सोमोनदै एसे सावरायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन उम जों बर' माहारिफोरा हाबाखौ ओ जों हाबा खुंनायाव जोंनाव गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनो जेरै हाबा गोलाव दोनखारनाय हाबा इदिनो बोनानै लांनाय हाबा एब
औ
बालनदा बालदि हाबा बेफोरबायदि ओ हाबानि बाहागो राननायखौ नुनो मोनो बेनि गेजेरावनो जोङो हाबा गोलावखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो जायगायाव माने जोंनि जायगायाव बे हाबा गोलावखौ खुंनो थाखाय जेरै नोंथाङा गिबियावनो बुंलांबाय जोङो सोरबा सासे मोनसे न'खराव सोरबा सासे सेंग्रानो ओ हाबा होनो थाखाय सोरबा सिख्लाखौ नायनो थांनायाव ओ नायनो थांनाय जायो उम नायनो थांनायाव माखासे बेबायदिनो ओ नोंथाङा जेरै बुंदों बिसोर लोगोआव माखासे ओ जाग्रा मुवा बा माखासे ओरैनो बिसोरनि गोनांथि जानाय बायदियै आरो बिसोरो गाव सोर गोनां जानाय बायदियै माखासे मुवाफोर लांफायो। बेनि उनाव बै सिख्लानि न'आव माने सोंहैनाय जायो आरो माने ओ गावसोरनो गावसोरनि माने गोसोनि खोथाखौ फोरमायथि हैैनाय जायो बै न'खराव बिनि उनाव ओ आथिखाल गोदो गोदाय जेनबा नोंथाङा बुंदो ओ सोरबा बै न'नि माने सिख्लाखौ बिसोरो गाव सोरनि न'खर बै सेंग्रानि न'खरनो हरगोन ना हरा बेखौ मिथिनो थाखाय बिसोरो आसान सांखा थेबनाय जायो होननो ओ नोंथाङा बुंदों जेब्ला नंगौ बेयो गोदो गोदाय बेखौ मानियोमोन। नाथाय जों आथिखालाव बेबायदि नङा। आरो मेगनजों नुनाय बायदिब्ला खोथाखौ फोरमायथिनानै फैयो फैनानै बेनि उनाव बिसोरो माने जेनेबा दा आथिखालाव जोङो ओ टेकनिकेल मुगा जाय मबाइल फन माबा बेफोरबायदि आरो माखासे राहा बेफोरनि गेजेरजों जोङो बेखौ मिथिनो मोनो जेनेबा बे सिख्लाखौ बै सेंग्राना हरगोन ना हरा बेनि उनाव जोंनाव गाहायै हाबा गोलावखौ जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो आरो बे हाबा गोलाव खुंनायाव माखासे नेमखान्थि थायो। जेरै गिबियावनो जेब्ला बै हाबाखौ गनायनानै लानाय जायो माने हाबाखौ सि सिख्ला खौ माने बै सेंग्रानो बा बै नखरनो हरगोन होननानै गनायनानै लानाय जायो अब्ला लासै लासै मोनफा मोनफा खान्थि बानायलाङो गिबियावनो जोङो ओ बै ओ सेंग्रानि ननिफ्राय ओ सिख्लानि नसिम गावदोन गावदोन गावदोन जानायखौ नुनो मोनो बे गावदोनाव ओरैबायदि माखा- खासे नेम बाहायो जेनेबा बै सेंग्रानि नखरजो सिख्लानि नखरजो माने सेस्ला मोखाङाव बिदिनो माखासे बिबान लालाय लायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ आरो जोंनाव जों साब्रै ओ मा बुङोमोन बेखौ? उम हाबायाव लोगोसे थाफाग्राखौ मा बुङोमोन नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जेरै बारुलाम्फा
फाग्राया
औ बार' जेरै बार'लाम्फा आरो ओ हिनजावखौ मा बुङोमोन?
अ बैराथि
जोंनाव जोङो ओम हाबा गोलाव आव साब्रै बैराथि बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ सानैया हाबा जानाय आरो गुबुन सानैया माने हाबा जायि सिख्ला बैसोनि ओ ओम गाहाय बिबानखौ जोङो बिसोरखौनो बाननाय नुनो मोनो माने बैराथिफोरा माखासे खामानि मावो आरो ओ बेजों लोगोसेनो ओ बारलाम्फायाबो हाबानि जागायनायनिफ्राय लानानै ओ हाब बानि जोबजासिम बे बिबानखौ बानलांनायखौ नुनो मोनो
बेबायदि आं दासो बुंदो गिबि गिबियावनो जों गावदोन गावदोन मारिनायखौ नुनो मोनो बे गावदोनावबो बै हाबानि बिबान जेनेबा दा ओ बेयाव गायखेर सिनि माखासे जा गायखेर सिनि आरो लोगोआव मोनफा मोननै बेबायदिनो लोगोआव बाननानै लाबोनाय बिबानखौ बारलाम्फाखौनो बाननानै लाब नायखौ नुनो मोनो
बिनि उनावबो हाबानि समावबो माखासे खामानिखौ बारलाम्फायानो मावो ओम बेफोरबायदिनो हाबा गोलावखो खुंनाय नुनो मोनो आरो आङो
औ अब्ला दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ बिदिब्ला दे
औ जागोन दे
औ